हेलौ औ नोंथां
औ नोंथां
अ माबा मा खालामदों नोंथाङा दा
आङो ओरैनो दङ
अ आं ओरैनो दङब्ला आं मोनसे आयदा लाना आयदानि सायावसो नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे सम दिहुननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अब्ला अ अब्ला माने ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरोना जेरै अनलाजों अमा अनलाजों दाउ सबायजों ना बायदिसिना सबाइजों दाउ बेफोरबायदि नङा होमब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
अ माने माबोरैहाय संनाय जायो बेखौ आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला आङो अनला खारैजों अ दाउ बेदरखौहाय माबोरै संनाय जायो बेनि सायाव फोरमायना होनि आरोना नोंथां जा ओं ओ अनला खारैजों दाउ संनो थाखाय मा बुङो बे अनला खारैखौहाय जोङो औ अनला खारैखौ
ना लानांगौ नङा होमबा माइब्रा माइ माइरंखौ सोमनानै लाना
औ नंगौ बे अनला खारैखौहाय जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां बेखौहाय सोमना दोननाय जायो बिदिनो माइरंखौहाय खावसे खावसे घन्टासो सोमना दोननाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय बे खौ औ बेनि उनावहाय बेखौ ओ देनाय जायो
ओम
सोमना दोननायनि उनाव बेखौ देनाय जायो आरो दिंखि एबा ए उवाल ना मा होनो नोंथां
औ औ उवाल अवाल
औ दिंखि एबा उवालाव देनाय जायो आरो ना देनानै हाय लानाय जायो अन अन गुन्दै होनना बुङोना बे देनानै लानायखौ औ बिनि उनावहाय बेखौ देनानै लानांबाय बिनि उनावहाय जोङो जेनबा दाउजों सङो नालाय ओ
जेनेबा न'नि दाउखोनो जागोनबाथाय न' ओ बुथारबाय बुथारनानै बिदिनो बेदर बानायना लाबाय आरो ना
औ
औ बेनि उनावहाय ओ सारायाव थाव औ बे बेदरखौहाय सारायावहाय थाव एसे होनानै बेयाव बानलु होना बानलु पियास बिदि होनानै आरो ना ओ एव एसे एवफ्रामनानै लाबाय लानानैहाय बेयाव बेदरखौ होबाय आरो
ओम
बे औ बे दाउ बेदरखौहाय होबाय आरो होनानैहाय बेयाव जा नांगौ आरो ना हालदै बिदिनो मस्ला जा होनोनो बेखौ होनांगौ आरो ना होनानैहाय बेखौ एरना होनाय जायो एरनानै दसे ओ खोबनानै दोननाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय दसे खोबना दोननानैहाय बेखौ दै होनाय जायो आरो बेयाव
औ
औ दै होनानै दै होनायनि उनाव बेयो गोदौगोन आरोना गोदौ गोदौओब्लाथाय बे आ बे गोदौ गोदौबाय थानायावहाय बे देना लानाय अन गुन्दै अन गुन्दै आरोना बेखौ हाय ओ होनाय जायो
ओम
बेखौ होनायनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ खारैजों सङो नालाय अनला खारै अ खारैखौहाय होनाय जायो आरो ना
ओं
औ होनानैहाय बेयो ओ बेखौ गोबाव गोबाव सम गोदौनो होनाय जायो
औ
दोननाय जायो आरो खोबना दोननाय जायो बेनिफ्राय बियो गोदौबाय थागोन बियो गोदौबाय थाबाथाय बे ओ बिदिनो अनला खारैनि महर लालाङो आरोना नोंथां
औ
औ
माने बेबायदिनो माने खारैनिबो गोनांथि नङा होमबा नोंथां अब्ला खारै बेखौ माबायदि खालामनाय जायो बेखौ आं एसे फोरमायलांदोनि ना
औ दे बिदिब्ला
औ खारायाव माने खारैखौ गोबां रोखोमनि बिफां जे रै थालिर बिफां मैथ्रुनि धारा एबा मैथ्रुनि बिफांजोंबो बानायनाय जायो नङा होमबा लोगोसेनो साख्लिजोंबो खालामनाय जायो होमबाथ बेखौनो बुंग्रोनोसै आं थालिरखौ दाननानै बा थालिराथ' जोंना मा गोरलैनिफ्राय बिजौनिफ्राय फिथाइसिम बा आ फिथाइखौबो लोगोसे ओ मा होनो फिथाइजों लोगोसे बिफां बेनि बिफां बिलाइ बिनि मुरा गुदिखौबो खारै बानायनो बाहायो आरोना मोरै जेनेबा दानस'ना लानानै खारैखौ माने खारै थास मा होनो थालिर बिफांखौ दानस'ना लानानै बेनि दनाफोरखौ फिसा फिसायै हाफ्लेना लाना हाना लानानै जिर एबा जिरना लानानै
औ नंगौ
मा होनो सान्दुंआव फोरानो फोराननानै बेखौ सावनानै बेनि हांगारखौ माने ज' खालामनानै बेजों दै एसे होनानै बेखौ खायफाया मा होनो लादु बायदि सिथुमनानै दोनो खायफाया ओरैनो सोनानै दोनो आरोना बेबायदिनो थालिरनि मुरा औ
औ बेखौ बेसे गोबाव फोराननाय जा सान्दुङाव दोननाय जायो?
जेब्लासिम मा होनो रानगोन आरोना मोजाङै अर नांनो हानाय अर सावनो हाजासिम बेखौ फोराननानै दोननाय जायो लोगोसे बेबायदिनो बेनि थालिरनि मुराखौबो बेखौबो गोबा गोबा दानना लानानै माने खो गोबाङानो खदालजों बा गोबाङा सेखाजों बायदि रोखोमनि दानो आरोना माने बेखौ सान्दुआव फोरान थाबैनो फोराननो हानाय बायदि जों मा खालामो ओ गोबा गोबायै दाननानै लायो ना गोबा गोबा खालामनानै लायो। सेखाजों दाननानै खालामनानै अब्लासो थाब रानगोन नालाय बेनि थाखायनो गोबा गोबा खालामनाय जायो।
औ
मा होनो गोबा गोबायै दानना लानानै बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो फोराननानै बेखौ बेबायदिनो ओ जयै दोननानै अर सावनाय जायो आरोना। बेखौ अरखौ सावनानै बा बेनि हांगार बेनि खामखोन्दा हांगार ओंखारगोनना बेखौ एसे दै होनानै बेखौबो एखे बेबायदिनो जयै दोननाय जायो आरोना द जागोन बेब्ला ओ ओंख्रि जानो थाखाय बेनि खारैनि गोनांथि जागोन ना अब्लाबो बेखौ माने माबा मोनसे आइजेङाव लानानै बेखौ सरनाय जायो आरो ना दै होनानै सरनाया माने खारै बानायनाय जायो आरो। सरनानै थिग बेबायदिनो ओ मैथ्रुनि थाराफोरखौबो बेफोरबायदिनो खालामो। गोबां गोबायै हाखुथिना लानानै बेखौ फोराननानै सावनानै जेरै थालिरखौ बानायो बेफोरबायदिनो ओ एखे आयदाजोंनो माने खारैखौ दिहुननाय जायो आरोना आथिखालावथ' बेफोरबायदि जोङो न'वाव बानायनाय खारैनि अनगा दखान गलाफोरावबो गोबां रोखोमनि खारै मोननाय जायो जेरै सदा खारै बायदि बेलेग गुबुनारि मा होनो रासायनारि महरै दिन्थि दिहुननाय खारैबो मोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां माने टाउन आथिखालाव गोबाङानो टाउनाव थायो ना टाउनाव थाग्राफोराथ' बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि बायदि थालिर मैथ्रुनि बिफां बेफोरबायदिनिफ्राय दिहुननाय खारैखौ मोननो थाङा नालाय ओ बे द खान गलायाव मोननाय सदा खारैजोंनो गोबाङानो ओंख्रि जायो आरोना? नाथाय गामि ओनसोलाव गासैबो माने न'आव बानायनाय खारैजों बा न'आव गावनो दिहुननाय गावनो बानायनानै दिहुननाय खारैजों ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरो ना गोदो थ' गोबाङानो थ' बेसादा गैयै खममोन नालाय बेखौ गोबाङानो जानो नागिरदोंमोन अब्ला बांसिनानो जोंनि बर' मानसिफोरा खारै मैगंजों ओंखाम जानाय जायोमोन आरोना खारै मैगंखौनो बांसिन जानाय जायोमोन। अब्ला नोंथाङा बेनि अनगा मा होनो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा फोरमायना होनो
औ नोंथाङानो फोरमायना होग्रोलाय
अ जायो होमबाबो मा होनो
औ
अब्ला आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियावनो माइज्लि नांगौ ना माइज्लि जायखौ जोङो माने बोसोरसे सिगाङावनो दोननाय एबा नङाब्ला मा होनो दखानावबो नारसि सारि दखानफोराव गलाफोरावबो मोननाय जायो नालाय बेनिफ्राय बे माइज्लिखौ बायना लाबोनानै जोङो फाथोनि अबस्थायाव बा गोबाङानो आथिखालावथ' थाब गाजा मा होनो थाब गाजा बेरहोनो थाखाय प्लास्टिकनि बस्थायावबो दोननानै जोङो दैयाव हरसे बा सोमना दोननाय जायो आरो ना अब्ला बेखौ नानै गोथां बिलाइ जेरै थालिरनि बिलाइ जायखिया जाया बिलाइ औ बेफोरबायदि औ सयो दोननानै खोबना दोननाय जायो मानो होनोब्ला जे एसेबांनो दैनिफ्राय बोखांनानै जेसेबांनो बिदुं मोनगोन एसेबांनो थाबनो माने गाजा बेरगोन आरो ना बेरो नालाय बेफोरबायदि दोननाय जायो बेनि आगोलावनो मा खालामना लानाय जायो गोदोथ' मा होनोमोन मोसौ नाजों बा हालेवोमोन नांगोल जों नङा होमब्ला बेबायदिनो लाबाय दा आथिखालाव ट्रेक्टरजोंबाबो हालेवनानै मा होनो हाखौ फोमोनना लानाय जाग्रोयो बेयाव जेब्ला देरगोन बै माइखौ गाजा बेरनाय माइज्लि सोमना दोननाय माइखौ जोङो बेयाव फोनाय जायो आरोना फोनानै जेब्ला रज'बा बेखौ मा होननाय जायो खोथिया होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा
औ नोंगौ
गायनो थाखाय जोंबो आरोबाव मा होनो गुबुन दाबसे जायगायाव बेफोरबायदिनो हालेवनानै हाखौ फोमोनना लानाय जायो आरोना अब्ला जेब्लानो बेखौ गायनायनि सम फैगोन ना अब्ला सम फैयोब्ला बेखौ खोथियाखौ फुना लांनानै बेवहाय गायहैनाय जायो
औ आरो नोंथां औ बे खोथिया फोनाया बेसे गोबावनि उनावहाय बेखौ फुनानै गायफिननो हानाय जायो
औ बेखौ माने गोबाङानो बुङो दे मा माब्लाबा से मास माब्लाबा नैजिबा सान बेफोरबायदिबो लायो आरो माब्लाबा बोथोरनि थाखाय जायो आरो ना खायफा हा एबा हासारनि थाखाय जायो खायफा खोथियाया माने नैजि साननिफ्राय थामजि साननि गेजेरावबो फुजानाय जायो खायफाया से दाननिबो गोबां लानाय जायो आरोना जेब्लासिम बे खोथियाया रागोन माने एसे फुजानाय गोरा जागोन अब्लासिम माने नेना थानो गोनां नांगौ जायो आरोना
औ नंगौ
खायफा खोथियाया आरो मा होनो मा होनोब्ला खोथिया थिलि एबा खोथिया फोनाय जायगा बेखौ लानानै माने हमनाय लानाय जायो आरोना गोबां बोरि जायगानि खोथि थिया एसे गुबुन जायो आरो मा होनो दै थानाय जेराव दै थागोन बे खोथिया थिलिया एसे बेलेग जायो आरो ना गुबुन जायो मानो होनोबा समनि फाराग जानानै फैयो आरो ना आरो आथिखालाव थाब देरहोनो थाखाय माने रासायनारि हासार जेरै इउरिया हासार बेफोरखौ बाहायनाय जायो नालाय बेनि थाखायबो आथिखालाव जिबा सान बा नैजि साननि गेजेरावबो खोथियाखौ फुनो हानाय जानानै फैबाय नाथाय गोदोनि दिनाव माने बेफोर हासारखौ बाहायामोन नालाय से दान बा सेनिख्रुइ बांसिन से दाननिख्रुइ बांसिन नांगौ जायोमोन आरो ना
औ नंगौ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दे होमबा ना
दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे